ओं खोनाबाय।
औ औ ओ नोंथांनाव आङो मोनसे टपिकनि सायाव सोंनो नागिरदों नोंथां जे अनला ओंख्रिखौ जोङो माबोरै सङो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन जों अनला अनला ओंख्रि संनो थाखाय फार्स्टावनो माइरंखौ सोमनानै दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनथ्र'नाय जायो फ्राय माइरंखौ दसे समनि उनाव सो सोमनानै दोननायनि उनाव माइरंखौ एसे सुनानै साफा खालामनानै दसे दोनो जाहाथे दैफोरा सर'यो दैफोरा जुदि सर'योबा देनायाव एसे मोजां जायो नालाय जा दै सर'नो थाखाय दोनो बेनि उनाव अनलाखौ माइरंखौ उम माबायाव दिंखियाव बा उवालाव सौ देयो जोंनाथ' बांसिनन अन गुन्दैखौ माबायावसो दिंखियावसो सौनाय जायो देनाय जायो। बे अनला ओंख्रिया बेदरफोरजोंसो बांसिन गोथाव जायो नालाय। बेदर बेदरखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामनानै लाग्रोयो थाव सामब्रामारि होनानै एवफ्रामनानै दोनग्रोबाय। बेनि उनाव अनलानि अनलानि थाखाय जोङो माबाखौ मा होनो दैखौ फार्स्टावनो गुदुं खालामनानै लायो खारै एसे होनानै ओमफ्राय फालौ आरि होनानै दोनो फालौफोरखौ होखायो जा बिनि उनाव दैया जेब्लानो गोदौबाय थायो गोदौबाय थाबाथाय ओइ गोदौबाय थानायाव जोङो बे देनानै ला अला गुैखौ अन गुन्दैखौ बेयाव गेजेर गेजेराव बे गोदौबाय थानायाव एसे फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होयो। यो जेराव जेराव गोदौवो दैया माने जेराव ख'फ जायो बेयाव अनला अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरो। ओमफ्राय अन गुन्दैखौ होनायजों लोगोसे गारबा जों एरबाय थायो जाहाथे अन अन गुन्दैया बा अनला ओंख्रिया सिथाबनानै थाया। बिनि थाखाय ओमफफ्राय गासैखौबो होजोबनायनि उनाव मा होनो ओमफाय बेदर एवफ्रामना जोंनाया जायफोर बेदरखौ एवफ्रामना दोन्दोंमोन ना बे बेदर खो होयो अनलायाव अन अनलायाव होनानै आमफ्राय दसे दोनबाय बिदिनो संख्रि फानलु खारैफोरानो नांबाथाय ओमफ्राय अनला ओंख्रिया मोनबाय आरो।
औ औ ओरैनो जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ बांसिन ओ ओंखाम गोरलैयाव होनाय नुयोना नोंथां माने ओंखाम औ ओंखाम गोरलै जाहोयोब्ला ओ अनला माइरं गोरलैजों अनला ओंख्रि सङो अब्ला मानि जोङो थावसिन मोनो आरो ओ ओरै माइरंफोर औ।
माबाजों बे ओ लाइ गोरलैफोरजों
औ दुन्दिया बे समावबोथ' दुन्दिया गोरलै मोनो नङा होमबा?
औ
दुनजिया गोरलै
उम
बिदि गोथाव जानोसै होमबाना मोदोमलानोसै।
हाथासुनिफोरावथ' होनाय जायो
औ एमफौ अनला ओंख्रिखौ एम्फौजों जायोब्लाबो गोथाव जायो नङा होमबा नोथां
जायो गोथाव जायो
ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आजिखालि नुनो मोनसैना ओ माने अन गुन्दैखौ अनला संनो थाखाय जोङो जे अन गुन्दै खालामो? बे अन गुन्दैखौ जोङो आजिखालि खालि बांसिन फ्राय माने अन उवालाव देनाय जाला आरो ना जोंङो बांसिन माने ओ ग्राइनडाराव होनानै जोङो गुन्दै खालामनाय जायो आरो जों बेखौ माने बांसिन नुनो मोनसै आरोना दा आजिखालि।
नुनो मोनो दानि जुगाव मानसिफोरा बारा दिंखिबो गैला उवालबो गैला जाहैबायना लाइक गोमालांजोबबाय बेनिखायनो गैयिनि थाखाय अनला ओंख्रिखौथ' जानांगोननाा बेनिखायनो नो गैयैनि थाखाय नाथाय बे ग्राइडाराव होसो माबायो आरो मानसिफोरा सौवो मानोे
अनला-अनला ओंख्रिखौ जोङो जुदि संनायाव खारै बारा जायोब्ला खारै बारा जायोब्ला ओ जानायाव मा थेस्तफोर
औस टेस्ट-टेस्टखौ बारा मोजां मोनो नागिरा ग माने गोबाब जायो नालाय खारैआथ' एसेब एसे मिडयामनि होबा मोजांसिन जायो आरो जानायाव।
ओरैनो खारैफोरनि मादाव बबे खारैया साबसिन?
थालिर -थालिर आथियाना साबसिन जायो। औ-औ थालिर आथियाना साबसिन जायो थार।
सोरबा-सोरबा बुङो थि सबाय सबायाइनि साबानि खारैया साबसिन जायो होननानै बुङो आरो सोरबा-सोरबा।
जोंनिथिं मानसिफोरा बांसिनानो माबा सबायाइनिखौ बानाया मोजां जाया होननानै बुङो ओंखायनो थालिर आथियानिखोनो उम थालिरा आथियानिखौनो बानायो बांसिन। बेलेग थालिरनिखौबो बानाया थालिर आथियाना गोथावसिन जायो मोजांसिन जायो। गोबाबसिन जायो होननानै बुङो।
आस-आस-आटचा।
थालिर आथियाखौ बानायो।
ओरैनो थालिर आथियाखौ जों जुदि खारै बानायोब्ला मा रोखोम मा आदब जों बानायनांगोन?
था-थालिर दंफांखौ जोङो जेनेबा थालिर दंफाङा एसे बोराय बोराय गिदिर गिदिर बा मोजांसिन जायो खारै बानायनायाव। खारैखौसो जेनबा थालिर दंफांखौ जों दानबाय दाननानै ओ दुब्लि एबा लान्दां जायगायाव फोराननांगोन नालाय जोङो। दुब्लि बा फोथार बिदि फिल्डफोराव लांबाय लांनानै दानखावो दानखावनानै फोरानना दोनो। फोरानना दोननानै एसे रानदबबाथाय सावनानै सावो आरो बेखो थालिर थालिर दंफांखो। ओमफ्राय मादा मादाखौबो जावखुनानै लांनानै फोराना दोनहैयो। मादाया एसे गोबाव सम नांगो जायो माने बेयो गोरा जायोना ओंखायनो। उम दे।
माने ओमफ्राय बेखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै बे हाथ'फ्लाखौनो माने दैजों ओ गथा
औ गथा खालामनानै गथा खालामनानै सोना दोनो। मोनसे सालिनांगौ एसे साफा खालामनांगो जायो।
ओमफ्राय जोङो जेब्लानाखि खारै बिदा खारै बिदैखौ दिहुननोसै अब्ला जोङो मा राहायै दिहुननो हायो बिदैखौ?
अ खारैखो जोङो जेनेबा मोनसे खुरैबा माबा मोनसेयाव सायाव दोनबाय। बेनि सायावबा एसे ऐ जि गोबा गोबा थायोना जि गोबा गोबाखौ ओ बे खुरैफोराव दोनबाय दोननानै एसे गब्लं बानायना लाबाय उनथिंजाय। ओमफ्राय खारै बे सायाव दोनबाय बे हाथ'फ्ला बानायना दोननायखो। ओमफ्राय सिङाव सिङाव आजावनो थाखाय माबा मोनसे बेसाद दोननांगो आरो जाहाथे दै-दैसो नालाय दैआ गलाङा दैआ गलाङा।
बा जोङो मानि जोङो दै लु दै लुनानै होनांगोन आरो?
होनांगो दसेनि उनाव‌ बे दैया हारसिं
ओरैनो जों खोनानो मोनो मा माने बै औवा औवा बिगुर सैयोना बा औवा बिबु सैयोना बैफोर जेनबा गोरान ना रानोब्ला जोङो बेखौ सावबाय। सावनानै हाथ'फ्ला जाबाय दा बैफोरबो खारै जायो बेफोर बायदि खोनादों आरो आं। बेसेबां सैथो नोंथां बेखौ बुंनो हागोन नामा?
सोरबा सोरबा बानायो गदिनो जायो। बेनिखायनो बाहायो बे मा होनो मुदुफुल दंफोरखौबो खारै थालिर दंफा मोननियाव बानायो।
अ मुदुफुल दंफाआबो जायोना?
जायो जायो मानसिफ्रा बानायो मोनाबाथाय गोबाब जायो नालाय इयो।
अ बेखौ मा राहायै बानाय नांगोन जेनबा मुदुमफुल दं
बेखौबो बेबायदिनो फोराननानै सावनानै बानायनाय जायो। माबानि थालिर दफांनि बायदिनो बानायो।
जों माने बेखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानै लाग्रोनांगौ।
औ- औ -औ हाफ्लेनानै। हाफ्लेनानै लायो ओमफ्राय। खौबो बानायो।
ओरैनो बे जोङो। सबाय साबानि बादै ओरैनो बुजिटेल होननाय दङ ना। आरो बेसर साबा बैफोर बेसर साबा बिसोर बेफोरो जायोना जाया आरो।
बेसर साबाखौबो सोरबा सोरबा
औ ओमफ्राय बे‌ नालें नालेंखरनि जे नालेंखर फिथाइनि बिगुर जिरा होनबा बे जिरनायखौ फोराननानै जोङो बेखौ सावनानैबो खारैखौ बानायो होननानै बुङो। नोंगौना।
जोंनिथिं नुफेराखै आं।
बानायाखैना।
औ सोरबा सोरबा बानायो बानायो होननाय खोनादों खिन्थु जों
औ - औ।
बे जोङो जिखुनु बेफोर बायदि बिफांफोरखौ जोङो माने। जेरै नारेंखल। बिगुर नारेंखल फिथाइनि बिगुर मोदोमफुल बिफांनि सावनाय आरो स'बाय सबाय साबाखौ सावनानै लोगोसे मा होनो थालिर आथिया ना थालिर आथियाखौ हाफ्लेनानै जोङो फोराननानै सावनानै जोङो बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो खारैखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां
हेल' हेल' हेल'
हेल' खोनादोंना हेल' खोनादोंना हेल' दे होमबा न' बिदिब्लाा नोंथां जोङो खारैनि टपिकनि सायाव रायलायनाया एसेनोसै गोजोननाय थाबाय